नोंथां औ।
औ खोनादोना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दानदिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे लानानैसो फैदोंमोन सावरायनो।
अ उम दाथ' जेबो खालामाखै ओरैनोसो दं आ सावरायजागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला होमबा आं टपिकखौ बुंथिनानै होनिसै नामा बिदिब्ला।
औ आयदाखौ फोरमायना होदो नोंथां मानि सायाव सावरायगौमोन।
औ नोंथां आयदायानो जाहैबाय माखासे जोंनि ओ जि जों मेगनजों नुनो मोनबाय थानाय जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जि माखासे दामजुफोर आरो लोगोसेनो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे मोसानाय। बेफोरनि बागैनो सावरायनोसै नामा बिदिब्ला नोंथां।
बा बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां ओ सावरायजागोन। त्रेस्थार बेयो।
औ नंगौ नोंथां। बेखायनो आंबो माने बे टपिकखौनो लानानै फैदों आरो नोंथाङा जिहेथु इन्ट्रेस्टेड जागोन बायदि मोनखादों आं नोंथांनि माथोखौ खोनानैनो ओंखायनो आं बेखौनो लाबाय आरो ना
औ नोंथां।
औ दा ओ मोसानाय होन्नानै बुङोब्लाथ' जों ओरैनो मिथिखायो मोसानाया मा। ओमफ्राय दा नोंथाङा जोंनि बर'नि माखासे मोसानाय मोसानायफोरनि नामफोरखौ मख'नो हागोन नामा।
आंथ' बिदिनो बारा मिथिया आरो नोंथां आं मोननैसोल' मिथियो।
औ औ जागोन दे नोंथां फोरमाय जागोन दे बेखौनो।
ओम बिदिनो जोंना आ ट्रेडिसनेल बा कमिउनिटिनि आ सिख्लाफोर माबा लाइमोन सिख्लाफोर बा सेंग्राफोरनि मोसानायाथ' दं गोबाङानो रोखोम रोखोमनि नामजों गाब
औ नंगौ।
दा आङो फंनैसो नामखौ बुंनो नाजानि। जेरै बागुरुम्बायाबो मोनसे।
औ नंगौ।
बारदै सिख्ला होननायबो दं बायदि खोनादों आङो।
नंगौ ओं नंगौ।
आरो दाउस्रि देलायबो दं आरो मोननैसो दं। माने गोबाङानो दंबायोमोन आङो आंना गोसोआव फैथ'वाखै माने नोंथां दायो। दा आङो बेफोरखौल' बुंग्रोबाय आं हानायखिनिखौ।
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों। जिहेथु जोंहा बर' माहारि हिसाबै जोंनियाव गोबां रोखोमनि मोसानायफोर दं आरो। जेरै नोंथाङा फोरमायथिबाय। बागुरुम्बा मोसानाय दाावस्रि देलााय मोसानाय थावख्रि लुनाय मोसानाय। आरो बेबायदिनो। माखासे धोरोमजों सोमोन्दो लानानैबो माने जों बायदि रोखोमनि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला। जेरै खामाव बारखोनाय मोसानाय। माइनाव बरायनाय मोसानाय माने थावसे मा होनो थावख्रि लुनाय मोसानाय। थांबाय बेबायदिनो दाउ थै लोंनाय मोसानाय। बायदि रोखोमनि जोङो मोसानायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर' माहारिनि समाजावहाय आरो।
औ नोंथां।
जोंनि आसामावहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हारि हारिसा दङ। हिसाबै जों बिथांमोननि गावबा गावनि मोसानायखौबो जों नुनो मोनो आरो आं मोननैसो फोरमायथिना होनोसै आरो बिथांमोननिखौबो जेरै मिसिं कमिउनिटि। बा मिसिं हारिनि बिथांमोना गुमब्रा होननाय मोनसे मोसानाय दङ बिथांमोना बिखौ मोसायो। आरो ओरै आदिबासि बिथांमोना। झुमुर दान्स मोसायो आरो बेबायदिनो। औ माखासे। आसामनि असमिया जि बिथांमोननि कालसार बेवहाय जोङो सथ्रिया मोसानाय बा अजा फालि मोसानाय बायदि रोखोम। मोसानायखौ बिथांमोननियाव जों नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथां औ।
औ। गुबैयै जोंना मोसानाय होननानै बुङोब्ला मोसानायजों लोगोसे जोंनि गाननाय जि कसटिम जायखौ जोङो मा होनना बुंगोन गाननायनि ओ जि जोम गान्नाय जि द्रेस बेखौबो जोङो गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथा।
औ नोंथां।
दावस्रि देेलाय मोसानायाव जि बायदि ओ कस्टिम गानो बा ड्रेस गानो बियो थावख्रि लुनाय मोसानायजों गुबुन जायो आरो गाननायनि स्टाइलाबो गुबुन जायो आरो जि गाननाय दख'नानि गाननाय रोखोम बेबो जोङो गुबुन गुबुन जानाय नुनो मोननाय जायो औ बेबायदि आरो। दा थिग बेबायदिनो जोंहा मेथाइ बा दामजुफोरनि बेलायाव बो जोङो जोंनि माखासे बर'नि गोबां रोखोमनि दामजुफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा बैफोर दामजुफोरनि ओ बागै नोंथाङा एसे फोरमायथि
अ आंथ' बेफोर औ जेरै नोंथाङा होनदोमोन ओ दामग्रा बा देग्रा आंथ' उम दामनायाव गोबां गोसो दं आङो रोङोबो दामनो। आङो सिफुं सुनो रोङो आङो औ आङो सेरजाबो सुङनो सेरजाबो दामनो रोङो आङो धलबो दामनो रोङो आं गोबां गोबां रोखोमनि आरो आं गिटारबो दामबावोसो बेखौ आं फोरमायथ'ला बे इनि कमिउनिटियावथ' गोलैनाय बायदिबो जाया।
औ नंगौ अब्लाबो नोंथांनि रोंगौथिनि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायनाय जासिहरबाय आं गोजोननाय था थाबाय
औ नोंथां धन्यबाद। औ आङो मोननैसो आङो नोंथांनि उम प्रस्न'नि उत्तरखौ होनो नाजानोसै नों नोंथाङा जे सोंदोंमोन आंनाव दाम जौनि ओ नामफोरखौ फोरमायथिनो हागोन नामा होनो होननानै। दा आं बिनि उत्तरखौ होगोनोसै होमब्लालाय
औ
जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्राफोरानो जाहैबाय ओ बिजों ओ फार्स्टआवनो बुंसै आङो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं धल
औ
आरो हारमनि
औ
आरो मोननैसे आ गोबाङानो थाबावनो हागोन आंनाव दा बेफोरो गोसोआव फैयाखै आंनाव बेल' गोसोआव फैग्रोबाय ओंखायनो आङो बेखौ फोरमायना होग्रोबाय नोंथांनि सिगाङावहाय।
औ जागोन दे नोंथाङा गोजोननाय थाबाय
नोंथाङा उम फोरमायनो हागोन नामा जोङो आ मा मायाव बा मा मा प्रग्राम फांसन मोसानाय बेफोराव जोङो ओ खाम जथा सेरजा बा धल सिफु़ं बेफोरखौ जोङो बबाव बांसिन बाहायनाय जायो। बबे मोसानायाव बा बबे मोनसे प्रग्रामाव जेरै जोंना जोंनो जेरा जेरै जोंना बैसागुआवथ' बेफोरो खाम जथा धल सेरजा बेफोर गैयाबा जोंना बैसागु रंजानाय जाखाया नालाय बिदिनो आरो ओ गोबां जोंना ओ फांसन बा मोसानाय सोलों ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर मोसाखावनाय सोलोंनाय बा मोसानायावहाय जोंना बिदि दामब्रा देग्रा गैयाबा जाया नालाय दा बबे बबेयावहाय बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हा अब्ला आं एसे सोलोंथि लागौमोन माने नोंथांनिफ्राय
नायनायाव ओ आंबो एसेबां गोथौवयै मिथिजोबा अब्लाबो आं जे सा साज्रांनि जा मिथियो आं बेखौ थाङ मिथिनो नाजानोसै दा जिहेथु नोंथाङानो बुंखाबाय जोंना बेफोरबायदि माखासे दामजु गैयाब्ला जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोरबो बैसागो बे बैसागु फोरबो फालिनायानो जाखाया आरो बेफोर दामजु गैयाब्ला आरो जोंनि थाखाय दा जोंनि बैसागु फोरबोआवथ' बुंनो थाङोब्ला ओ नोंथाङा जिहेथु सिगाङाव मख' लाखानाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आजिखालि हारमनियाम बेफोरबायद दि माखासे मोनब्रै मोनबा रोखोमनि दामजुफोरखौ जोङो बाहायनानै जोंनि बैसागु रंजानायफो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे जोंनि बर'नि हारियावहाय गोबां धोरोमारि फोरबोफोर दङ जेरै ओ माइनाव बरायनाय बे मा होनना बुङो माइनाव फोरबो फालिनाय आरो बेबायदिनो ओ गारजा होनाय बेफोरबायदि माखासे मोननैसो धोरोमजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर दं आरो बे फोरबोफोरावहायबो जोङो फोरबो लायै फोरबो बेफोरनि नेमखान्थिफ्राबो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायो नालाय बे दामजु बाहायनायफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन जानाय नु ओ आं मोजाङै मिथिजोबाव अब्लाबो आं मोननैसो मिथिनायखौ खिन्थानोसै जेरै ओ जोंहा गारजा होनाय समाव बा माइनाव बरायनाय जि फोरबो फालियो माइनाव फोरबो बेवहाय जि दामजु दामनाय दामग्रा हिसाबै खामखौनो गुबैयै बाहायो खाम सिफुं बिदिनो ओ जथा बेफोरबायदि माखासे दामजुखौ जों आं माने जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बे आरो
औ नोंथां दा औ दा आं मोनसे बाथ्रा सोंबावनो सानदोंमोन नोंथांनाव नोंथाङा बेनि गेजेरनिफ्रायनो माबाफोर माबा मोनसेखौ दामनो मोजां मोनो ना मायो नोंथाङाबा दामोआनो जानो हागौ बे ओ फोरमायथिनो हागोननामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय बे सोंलुनि थाखाय नंगौ नोंथां आङो खाम दामनानै मोजां मोनो आरो स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला
अ अह' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेथ' दा नोंथाङा ओ फांसनफोराव एबा प्रग्रामफोराव बा बिदिनो मोसाखावनाय सोलोंनायाव बा बिदिनो ओ जोंनि कमिउनिटिनि माबा मोनसे जानायाव ओ दामफेरदों नामा नोंथाङा? ओ जे नोंथाङ जे बुंदोंमोन दामनो मोजां मो नोआं होननानै दा बेखौ फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
ओ आंथ' बिद बिदि बबेबा मोनसे फोरबो बा फांसनाव बिदि दामहैफनाय जायाखै अब्लाबो जोंनि गामियाव जि जों बैसागो फोरबोआवहाय बैसागो मोसानो ओंखारो ज' ज'यै लाइमोनफोरा अब्ला बै समाव आं बाहागो लायो आरो माने औ अब्लाबो माने आं बेबायदि गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बा फांसनाव आङो गाहायफेरनाय जायाखै आरो नोंथां। दा आंबो मोनसे सोंलु सों बुंनो सानदों आरो नोंथांनावहाय जिहेथु खामा जोंनि बर'नि मोनसे आंगो दामजु दा बे खामखौहाय ओ मा मा रोखोमै मा जेनेबा माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायथि
आङो बेखौ ओ बारा मिथिलायलाङा नोंथां ओ आंनिनोथ' सेरजाखौ माबोरै उम बानायो बा सेरजाया माबोरै माबोरै जायो बेखौसो बुंनो हागौमोन दा दा
औ जागोन दे नोंथां।
उम दा सेरजाखौनो ओ मेनावनो जाहैबाय ओ मोजां दंफां नांगौ।
औ
दंफांनिफ्रायसो मेन बडिया जायो नालाय। दा बेखौ बानायनोथ' दंफां मोजां नांथारगोन। बेखौ जोंना ओ जोंनिनो हारिनि गोबां गोबां बिदिनो बानायग्रा दं। बा बानायखायोआनो जानो हानाया बिसोरो बिदिनो मोजां दंफां नायनानै बाक्सार बा बरडिखौ बिदिनो ओ नायनानै मिथिनाय बायदि हासिगोन हानानैहाय गोबां गोलाव प्रसेस थायो बिदिनो ओ फोरानसिगोन मासिगोन ओ गोरा खालामसिगोन दंफांखौहाय फोराननानै ओमफ्रायहाय उम इदिनो ओ ओरै माबा स्ट्रिं बायदि लगायोना बेखौ जों
औ दुरुं होननानै बुङो ना नोंथां दुरुं थार। औ बेखौ बाहायनाय जायो आरो।
बेखौ आङो खोनानाय मोननाय मोनब्लाथ' ओम गरायनि लानजायजोंसो ओ बानायनाय जायोबा मा जायो होननाय खोनादोंमोन आङो। दा बे सैथो नंगौ ना नङा आंबो बारा मोनथिलाय लाङा।
औ
ओमफ्राय बे बेजों। ओ खासिगोनबा बिदिनो सुथाबसिगोन बा ओमफ्राय दामग्राथ' नांथारगोन नालाय ओरैनो गोलाव गन बायदि बानायसिगोन जखा सुनानै ओमफ्रायहाय बिदिनो दुरुंबा स्थ्रिं स्थ्रिंथ' लगाया लगायनायालाय। उम दुरुं बा बिदिनो गराइनि